अ सानजौफुनि गाहामलायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां ‌
नोंथांनिसिमबो जासिनाय जाबाय ‌
होनबा जों दा टपिक लानो सान्दों फिथाइ सामथायाइनि सायाव ना नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ होनबा फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै आं नोंथांनोहाय सुंदयै फोरमाय ना होनायसै नामा नोंथां।
जागोन दे नोंथाङा फोरमाय ग्रोदो।
फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंना माने गामि ओनसोलफोराव माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मोनो। आरो बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरा जाहैबाय हमनानै ला दाथ दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दं नालाय दैज्लां बोथोरावहाय जोंना दा गोबां फिथाइफोर मोन नङा होमबा।
नंगौ
जेरै खान्थाल फिथाइ एबा थाइजौ फिथाइ बेफोर दा रानिं सोलिगासिनो सिनो दं माने दैज्लां बोथोर नालाय मा बेफोर फिथाइ सामथाइफोरानो जाहैबाय माने जोो आमथिसुवाजों लोगोसे माने बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जानाय जायो। जेरै हमनानै ला दाथ दैज्लां बोथोरावहाय माने गरम बोथोरजों जोंहा खान्थाल जानाय एबा थाइजौ जानाय सोलियो जेरै आमथिसुवा बोथोरावहाय माने ज' ज' रायजो राजाफोरा ओंखारलायनानैहाय थाइजौ एबा खान्थाल जानाय मोनसे नेम खालामलायनाय जायो बेयावहाय आरो बे नेमजों लोगोसे जोंहा माने गामिनि हाग्रा बंग्रा एवनायजों लोगोसे माने बिदि नेमा नोंथांमोनथिबो दंखायो खोमा ना नोंथां?
ओं दङ दङ।
माने हाग्रा एवनायजों लोगोसे गामियावहाय सोरनाव खान्थाल दं जोंनाव थाइजौ दं बिदि जालांनाय बिदि जायो आरोखि आरो बेनि अनगायै बे दैज्लांनि बोथोरनि जाहैबाय आरो बिनि अनगायै जोंना मेसें बोथोरावबो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो हमनानै ला जोंहा खमला फिथाइ ना नोंथां खमला फिथाइखौहाय उम खमला फिथाइखौहाय माने मेसें बोथोराव मोनो जोंना बे खम ला फिथाइनि गेजेरजोंहाय जोंहा जिउ खुंनायनि राहाबो मोननो हायो आरोखि मानो होना
उम
सासे आबादारियाहाय खमला फिफांखौहाय माने आबाद खालामनानै एबा बेखौहाय फेदेरनानैहाय फिथाइ सामथायाइखौहाय खानानैहाय फाननायसिमावहाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो जों दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव दा बिदि नोंथांमोननिथिं दंना गैया खमला बागान उम बेफोरबायदि
जे दा जेरै नोंथाङा जे आयदाखौ लानानै बुंदों जोङो फिथाइ सामथायाइनि होननानै जोङो ओं गासैबो बोथोरावनो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो मोननो हायो। दा जेरैहाय दा जेरै जोंनि बे दायो गोलोम बोथोरफोरावहाय जोङो थाइजौ, खान्थाल बे जों जों बेफोरखौ जों गासो मोननाय जायो आरो नोंथां बुंनाया बादि जोङो जिउ राहा जोङो जिउ राहा खुंलांनो थाखाय जोङो जे जोंनि जे मिथिं गालनि मोनसे दान जे जोंनि फिथाइ सामथाइ आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर' हारिया जोङो जोङो मिथिंगाजोंनो जोङो सोनारनानै थानाय मोनसे हारि आरो बे आरो बेखौनो जोङो जाय जोंनि फिथाइ सामथाइफोर खौ जोङो खेथि खालामनानै जोङो गोबां गावनि जिउ राहाखौ जोङो खुंलांनो हायो होननानै आं सानो मानो होनबा जोङो गोबां जों खेथियकफोरखौ नुगासिनो जाया दिनैहाय बांसिन फैसा मोन नाय माखासे मा होनो फिथाइ सामथ जेरैहाय कमला दङ बा
औ नंगौ नंगौ नोंथां जोङो
दाबो जोङो जुदि गोबां ओं हा बुरजायाव जुदि जोङो गायो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
ओं जिउ राहा खुंलांनायाव जोंनो ओ मा होनो लामा होयो आङो
नंगौ नंगौ
आं बिदिनो ओं दा आं नुबाय थानायाव बांसिनै
ड्रागन फ्रुट नङाबा बिदिनो वाटार
औ मोननाय जादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला वाटारमेलन हमनानै लादो जोंहा माने जोंनि साइडफोरावनो दा बिराद वाटार मिलननि आबाद मावग्रा दंसै नङा होनबा? जेरै जोंनि गामियावनो दा सासे दङ जोंनि आदैयानो खुद माने वाटारमेलननि आबाद मावो आरोखि बेयो हमनानै ला खमसे खमबो बिस बिगाखौहाय वाटारमेलन गायजोबो आरो बियो माने
उम
बेयो बे वाटारमेलनजोंनो माने गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ खौहाय माने खालामनानै लानो हायो आरो माने नों इखौहाय माने हमना ला बिस बिगायावहाय नों थाइसेयावहाय इदिनो फनसास थाखा साथि थाखा बेफोरबायदियाव फानहरबा बिहा माने गोबां मलामफा दं आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बेनिफ्रायहाय बे जाय मोनसे आबादारि बेनिफ्राय माखासे फायखारिफोर दङ ना बे फायखारिफोराहाय माने बायसनानै लांगोन आरो बेलेगावहाय बेनिफ्राय एसे दाम खमाव बायनानैहाय बेलेगावहाय एसे दाम गोसानि फानहैगोन माने इसनि जिउ खुंनायनि राहाया माने इनिफ्राय बिसोरनाबो ओंखारबावगोन फायखारिफोरनाबो ओरैबाय दि मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनिफ्राय जेन'बा सललिस थाखानि बायनानै लाङोब्ला हरै साथ साथि थाखानि फानहैगोन सिक्सटि रुपिसनि हरे साथि थाखानि फानहैयोब्ला बिसोरहा द'जि रांनि फानहैयोब्ला नैजि राङा मुलाम्फा जाबाय बिसिनि बेबादिनो माने गावनि न'खरावहाय रांखावरिखौ सापर्ट खालामो थाइसे थाइनै लाब जानायजोंहाय गावनि फिसाला एबा फिसाजोफोर लेखा फरायनाय थायो बिसोरनो गाननाय जोमनाय होयो एबा लेखाफोर बायनानै होयो बेफोरबायदि खालामनाय गावनि न'खरखौहाय हेफाजाब फैयो आरोखि आरो बिनि अनगायैबो माने बिसोर फानस'हैनाय माबाखौहाय फायखारिफोर फानस'हैनाय बुस्थुखौहाय आरो जुइस बानायग्रा एबा अबावबा हटेलफोरावहाय जुइस बानायग्रा ककथेल बानायग्रा बिसोर बदि मानसियाहाय आरो बायस'नानैहाय बिसोरो बेखौहाय एक्स' थाखायाव बायगोन बा जौ जौसे राङाव बायगोन बा जि जिसे सेभेन्टि राङाव बायनानै एस नैजि राङाव बायनानैहाय माने लामाफोरावहाय गला होनाय बा अबा हटेलफोरावहाय माबानाय फाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन मोनो आरो बिसोरो जेन'बा हरैनिफ्राय एसे दाम खमनि लाबोनानैहाय एकस' थाखा माने खाबावनो एक्स' थाखा बेफोरबायदि माबानानैहाय मडिफाइद बा आलदा डिजाइन बानायनानैहाय फानो आरोखि आरो बिसोरबो बेबायदि दिनै माने जिउआवहाय थांना थानायनि राहा जेन'बा माबा मोनसेखौ खालामनानै लानो हानायखौ जों नुयो आरो बिनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनि खोथा बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां बिबांनि गयनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनोना नोंथां गयनि आबाद- ओम गयनि आबाद मावनाय नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलावनो। सासे मानसिनावहाय गैयाबाबो फास बिगा गय बागान थायोबानो हमनानै ला नोङो बिगा मोनसेयावबो एक लाख बा देर लाख बेफोरबायदि फैनाय या सान्स दंसै आजिखालि माने गयनि दामाबो दा बुहुत बारायबाय नालाय। माने गय आबाद मावनानैहाय गावनि जिउखौहाय गोबां माने आवगायहोनो हायो बा रांखावरि आरजिनो हायो आरोखि दानि जुगाव नोंथांमोननिथिंबो अबावबा खाथि खालाफ्रावहाय बेफोरबायदि गयनि बागानफोर सोरबाफोर आबाद मावनाय दं नामा नोंथां। एसे फोरमाय
बेनो आरो जेरैहाय नोंथाङा दा बुंलांदों जोंनि फिथाइ सामथाइजों लोगोसे जोंनि माखासे जोंनि फालांगिबो सलियो आरो बेजों लोगोसे जोंनि आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबादारिफ्राबो बेयाव बेवहाय मुलाम्फा जायो दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बे ओ बे फालांगियावहाय जो गोबां मा होनो आबादारिनिफ्राय लाजेननानै लांग्रानिफ्राय लांनानै आरो जों आथि खालाव नुनो थांगासिनो जोंनि लामा सामा दायो गरमबो दायो गरमबो फोरावबो जोङो बिदिनो खुसेर बिदै फाननायजों लोगोसे आरो बिदिनो दा जों फिथाइ सामथाइनि सालाद होननायफोरखौबो जोङो गोबां नुनो थांगासिनो जों ङो बिदिनो गोबां मा होनो फिथाइ सामथाइफोरखौ हाय जोंनि गामि बा जोंनि आबादारिफोरनिफ्राय जोङो बुथुमनै हाय जोङो बेबायदिनो फिथाइ सामथनि जों सालाद फाननानै माखासे लाइमोनफोरखौहाय जोङो गावनि जिउ राहा खुंलांनाय
नगौ नगौ ओम नगौ नगौ नोंथां।
जोङो बर' हारिनि गेजेराव जोङो बयबो। जोंनि न'फ्राव जोङो मोनखायोआनो आरो जोङो दायो गय गयखौ हाय जोङो दायो जोंनि मोनसे थांनानै थानायनि राहा बेखौ बानायनो थाखाय जोङो दायो गोबां हा बुरजा हायाव दा देनायखौ जों नुनो थाङो। ओं जोङो मा होनो गोबां बुरजा हायाव जोङो गायनायखौहाय जोंङो नुनो मोनदों। जेरावहाय नोङो बिगासे गयनिफ्राय नोङो गैथाराबाबो ओं दा-दाइनजि रोजानिफ्राय नोङो से लाखखौ जों खा- जों खा जों खामायनो हायो होमबा जों जोंनि बर'फोरनियाव जोङो गोबां हा दंखायोआनो। जों बिनि गेजेराव जुदि जोङो बानिफ्राय जोङो ओ जि बिघासे जोङो जुदि गय थायोबा जोङो मोनसे जों जोंनि न'खरफोरखौहाय जोङो फोथांना लाखिनाया जोंनि थाखाय गोरलै जायो होननानै आं सानो आरो गयजों लोगोसे जोङो नारेखलबो दङ। जोङो नारखलनिफ्रायबो जोङो बिराद रोखोमनि जों। बुरजा रोखोमनि जों फैसाखौ खामायनो हानायखौ आं नुगासिनो आरो नोंथां माने।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो। नालेंखर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने बहुद माने जेरावबो स- सोलियो बा माबा मोनसेयाव सोलियो बेफोरबायदि आरोखि। माने गावनि जिउ राहा थांनानै थानाय नाय बा मा मोनखौ जोङो नालेंखनिफ्राय जों आरजिनो हायो आरो। आरो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि थालिर बागान थालिर बागानजोंबो बिराद माने दानि लाइमोनफोरा माने बिराद गोसोखौ दुंखांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। नोंथाङाबो ससियेल मेडियानि गेजेरफोर नुदों जानांगौ। नङा होमबा नोंथां। माने सोरबा माने थालिर बागान खालाम खालामनानै हाय माने फेसबुकफोरावहाय मान फस्ट आगारनाय बा माबा मोनसे थि गोसो गुदुं जानानैहाय खामानि मावनायखौ जों दाबो नुगासिनो आरो नोंथाङा दहाय बांनायबायदि सालाद फाननाय बा माबा मोनसे। जुइस फाननाय बा जों ससियेल मिडियानि जों गेजेरजों नुगासिनो सोरबा सासे गिदिर फरायनाय मानसियाबो माने लाजियाखै रावबो माने। जोंनि माहारि सुबुं माहारिया गावनि थांनानै था- थानायखौहाय एसेबाबो माबा खालामदों आरोखि। गोग्गानाय मोनदों आरो बेफोरखौ नुनानै नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि लाइमोनफ्राबो जों गासैबो बेबायदि जोङो ओम गासिबो फालांगिखौ मावजोबबासो जोंनि लाइमोनफ्रा गासिबो रां आरजिना जे मोनसे जोङो ओं मोनसे मोजां समाज जोङो रा-
जोंनो रांआरि माने जों बिथिंनिफ्राय जोंनो एसे मोजां सम नांगौ। नंगौथां नंगौ नंगौ नंगौ ओमबा- थ' नोंथां जोंना रायज्लायनांगौ टाइमाबबो जोब्बाय होमबा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बेखिनि टाइमखौहाय आंजोंहाय दसे टाइम होनायनि थाखाय नोंथां। औ गोजोनथों नोंथां।